हेल' नोंथां औ ओ गिबियावनो नोंथांसिम ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां औ
औ अब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव आं एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथां। औ सावरायनो हागोन ना नोंथां औ अब्ला ओ जोंनि जि बर' आइजोफोरनि जि गोदो ना हमनाय एबा ना गुरनाय औ बेनि बागै सावरायनोसै आरोना नोंथां
औ
औ मा होनो अ जे जोंनि जि जोंनि जि बर' आइजोफोरा जि जोंहा गोदोनिफ्रायनो ना गुरबो हाय नङा होमबा नोंथां?
उम
औ मानो होनोब्ला जोंनि जे ओ आइजो माहारिफोरा ओ गोदोनिफ्रायनो ना गुरनानै बे नाखौ माने लाबनानै न'आव जा फैयो एबा हाथाय एबा बाजारावबो फानफैनानै जि मोननाय रां बेदो‌ ओ न'खरनि जि नांगौ खरसा बायदिफोरखौ‌ सुफुङोमोन आरोना नोंथां औ। बेबायदिनो जोंहा नाखौ माबोरै हमो होनब्ला जोंहा गिबियावनो नाखौ हमनो थाखाय जोंनो ओ जेखौ जोङो गुरगोन नालाय नोंथां
उम उम।
बेयाव जोंहा ओ जेखाइ नांगौआव जायो
औ।
आरो जोंहा ना लानो थाखाय जोंहा खबायाइनि गोनांथार।
औ।
आरो बिब्दिनो जोंहा गोबां दंबावो जेरै जोङो ओ नाखौ हम थाखाय जोंहा जेखौ ओ फल' ओ फल'बो बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ आरो जोंहा गोबां दं जेरै ओ सेन ओ खखा बायदि गोबां दोङो
उम।
औ। औ बिब्दियैनो जोङो ओ नाखौ ओ खा थि खालानि जि बिलो एबा दंग' बायदियाव गुरैनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ। दा जोंहा जि जोंहाथ' आगोआव आवगायाव जोंहा गोबां रोखोमनि ना नुनो मोनोमोन नङा होनबा नोंथां?
औ
औ नाथाय दा जि‌ आथिखाल मुगा बेयाव माने बेफोर नाफोरा ओ गोबां गोमालांनो हमबाय आरो नोंथां औ। बेबायदिनो जोङो नाखौ गोबां रोखोमै हमो आरो जोंहा।
औ
गुबु गोहबां गुबुन गुबुन ओंख्रि एबा जानाय आदारबो बानाययो आरो नोंथां। जेरै जोंहा जे जोङो ना फिसाखौ जोंहा ओ खारदै खारै जायखौ जोङो ओ हाग्रानि लाइफांनिफ्राय जोंहा खाबथिंनानै जायो आरो ना नोंथां। औ बेबायदिनो जोहा ना फिसाखौ खारदै खारि जों जायो। ओ। ओ नारजिजोंबो जायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ आरो जों, औ ना फिसाजों माने।
अह
ना फिसा फिसाजों
औ औ
औ आरो जोंहा जे ना गदोर बेखौ जोंहा गोबां मैगंजों जायो जेरै आलुजों जायो ओ बिब्दिनो गोबां मैगंजों जायो नङा होमबा नोंथां? हेल' नोंथां औ औ ओ अब्ला ओ नोंथांमोननिजायबो बिब्दिनो नाखौ माबोरै हमो आरो माबायदि जायो नोंथाङाबा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ नाखौ ना?
औ
अ जोंनिथिन्थ' नाखौ बिदिनो बाथोन जानाय जायो आरोना बाथोननि अनगायैबो गेदेरफोरबा जों बेखौहाय बिदै खालामनानै जायो बिदै जब ज्रब होनानै।
ओमफ्रायहायथ' जों नाखौ फ्रायबो जायो ओमफ्राय फ्रायनि अनगायै जों माने बेखौ लाइफाङाव नेनानैबो जायो आरोना जेन'बा औ जोङो नाखौ लाबोबाय जेनेबा नाया फिसा फिसाबा जोङो बेखौहाय सामब्राम बानलु ओमफ्रायहायो हा-हाइजें एसे ओमफाय मा होनो हालदै एसे बा हालदै होआबाबो जायो ओ बे आंनि गोसो होनाय होयैयो आरो बेनि अनगायै जोङो माबा होयो आरोना मा होनो सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होनानैहाय खेबसेयैनो थाव एसे होनानै माने जोङो बेखौहाय माबानानैहाय लाइयावहाय जुनानैहाय बेखौहाय मेनानै दोनो आरो ना बै अरखि बा हाथफ्लाफोरावहाय आरो ना गुदुङावहाय एखौ मेनानै लइफांजों माने जिन बिफाङा खामै बायदि माने रोजा जोङो बेवहाय लाइफांजोंहाय खाथ'बो आरोना। ओमफ्राय खाथबनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय माने अर खाथियावहाय दोनो आरोना ओमफायो बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मा होनो बिदिनो जायो आरोना जेन'बा जोंनि मोनगोन टाइम बायदि नायनानै बेसेबांङाव मोनगोन बेखौहाय जोंथ' नेेबाय थायोबाथ' बेखौ मेग्राफ्राथ' मोनसे नालाय थ' बेखौ मेनानै जायो आरोना ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बे जे ओ मैथाफोरजों जायो दाथ' मैथा दैज्लां बोथोरावहाय गरम बोथोरावहाय सान्दुं ग नांनाया खांनायनि मैथा बांगाल मैथा आरो बै मैथा गोखैया बेफोरजोंनो जायो आरोना।
औ -औ नंगौ थारैनो‌
औ बिदि जानायखौ नुयो आरो। ओमफाय बिनि अनगायैबो बे खोथा ना फोरखौथ' दै दैफोरावनो हमनानै लायो नोंथां जेनेबा जोंना थिंथ' जाम्फै दं नालाय जाम्फैबा दैमा दङ बेफोरावहाय हमनानै लायो आरो ना ओमफाय बेफोरखौथ' गुबुन गुबुन मोननाय जायो माने गुबुन गुबुना गुबुन गुबुन रोखोम माने मोनसे माब्लाबा जोङो ओरैहाय हमो जेफोरजों हमो ओमफाय माब्लाबा जोङो माब्ला आ जोङो नाफोरखौहाय माबाजों सङो आरो ना मा होनो ओम मा होनो बेखौहाय औ मैथा आरो माब्लाबा बै ना गथुरफोर बेजोंहाय माब्लाबा आलुफोरजों सङो आरो ना आरो ना हमनाय होनोमोन बा होनोम बा जोङो ओ माबाजों गुरो आरो ना जों हिनजावफ्रा बै ना गुरग्राया जेखाइाया बेजोंहाय गुरो आरो ना जेखाइजों। ओं जेखाइ गुरो जों ओमफ्राय जेखाइनि अनगायैबो बोरसिजों बोननायखौ नुयो आरो।
औ -औ नंगौ।
औ बोरसिफोरजों बोननायखौ नुयो ओमफ्राय बोरसि बोरसिनि अनगायैजों ओमफ्राय माबाजों बोनो माबायो आरोना जेफोरजोंहाय
औ।
ज ज मखौ मै द
औ दाथ' जोंहा जि बोरसिजों बोननाय बेथ' गोबां माने गैलानो होनजायो नङा होनबा नोंथां।
औ -औ।
माने बेफोरखौ नुननोनो थांला। औ‌ आवगायनि दिनावसो ओ जेब्ला गथ'फोर जेनेबा फरायसा सोलोंथाइ गबोयोमोन नङा होनबा नोंथां।
उम
बिसोरसो माने बेबायदि फिसा फिसा दंग'फोराव एबा फख्रिफोराव बोननायखौ नुयोमोन आरोना नोंथां।
उम
औ आरो जोंहा नोंथाङासो दासो बुंलांबाय नङा होमबा जे जोंहा जे नाखौ जेजोंबो हमो नङा मोनथां औ बे जे बेखौ माने जेब्ला जोंहा जेयाथ' मोननै रोखोमनि दं नङा होनबा जायखौ जोङो आस्रा जेबो बुङो आरो ओ मोनसेया जाहैबाय ओ मोनसेया जाहैबाय ओ लाङ लाङि जायखौ जोङो दैयाव एबा दैयाव जोङो सायो नङा होनबा नोंथां औ। आरो जोंहा ओ नाखौ ओइ सिब ओ सिबजे एबा मुस्रिजोंबो हावखांनाय नुनो मोनो आरो ना नङा होमबा नोंथां।
अओ
औ बिब्दिनो जोंहा ओ जि आस्रा जे बेखौ जोङो ओ खायफाखौ न'आवनो हेबनानै हेबनायखौ नुयो नङा होम नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ औ अब्ला नोंथांनि मिथियो बिदिनो ओ
औ जों नारसिंबो औ बिदि दङ बे जोंनाजोंहाय आस्र जे माने ला फि जे होननाय दं जोंनाजोंहाय बे बै जे जे जे माबायोना नाखौ सारोना बिदि जे दङ आरो ना जोंनिजों ओमफ्राय बेजोंहाय मा होनो नाखौहाय बे दै फैनाय लामायावहाय बेहायनो गेजेरावनो माने सानो हायो आरो ना बेयावहाय दैया बारा बो ओमफ्राय आरोना म माबेबाथ' दैया बिराद खरा जायो नालाय ओमफ्राय बे मुस्रिफोर सायोबा माने लांफाजोबो आरो ना। थांफा नांगोन थ' बियो लाखि या बिदि जाया आरो ना ओमफ्रायहायो बिनि अनगायै जों मुस्रिबो सायो जुदि दैया एफा गोख्रै नङाबा आरो ना। ओमफ्रायहायो। बिदिनो बेनि अनगायैहाय जोङो मा होनो बैसे ओ माइ गायनाय जायगा बा अबेबा। ओं मा होनो दै गारहरनायावहाय बेवहाय मा होनो जोङो मा होनो बेखौहाय खखाखौ सायो आरो ना खखा। ओमफ्राय खखानि औ खखा सायो सेन थायो आरो बे दावखानाय बा नामायनाय। बेवहाय दैखौ सानायखौ नुयो आरोना जोङो।
औ।
माने औ बिदिनो सानानै ओमफफ्राय बेजों हमो आरो बैबो बैथ' खखायाथ' माबायाव दै गोलैलांनाय जायगायावसो थायो जों बेखौहाय। माने जेरावहाय दै दै गोलैहैयो बेयावहाय आरो। आरोना ना नांनाय बायदिखौ नायनानै।
माने एसे खायलें महराव जेनेबा नाया दावखोफिननो हायो।
औ औ बेथ' अब'से बेयावहाय दाउ खुब फैनो हाया माने नाया माने गोलैबाय नालाय दैया माने बे दै थांनायावल' माने सिङावहाय हाबफैबाथाय बै बारा दावउखोफिना आरो ना गोबां बुंजासै दैयावहाय माबासो साबासो बे मा माखासेया दाउखो फिननो नागिरो आरो एसेयावहाय दाउखो आरो। ए स्राय स्रायावसो सायो नालाय जोंहा। बेखायनो औ माने बै दैज्लां बहरावहाय। माने बिदियावहाय दावखोफिननो नागिरो आरो ना माने खखाजों खखाखौनो माने दैयाहाय फिलाप खालामो नालाय। बुंहोजोबो नालाय बेबायदियावहाय आरोना ओं। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो सेनफोर सायो ओमफ्राय बै फलक। जों ना हमो बिदि आरो ना से ना नाखौथ' जों माबायावसो बाहायो मा होनो बै दै दै राननाय समावहाय बै नाफोरा जे दावखोफिनो माखासेया फास'यो माखासेया दावखोयो नामायो बिदि जायोना। बिदियाव जेननो नामायनायाबो नाङो आरो दावख्लांनाय नायाबो जेन नाङो बिदिनि थाखाय बाहायो आरोना जों।
औ। आरो जोंहा जे नोंथाङासो बुंदों नङा होमबा? जे जोंहा खखा औ बिबदिनो ओ गुबुन मोनसे दोंबौवो होनना खानानै मोनदों जायखौ खौ जोङो ओ ओ खाखि होनना बुङो आरो ना। जायखौ माने खखा महरनिनो अब्लाबो माने बिनि जि हेबनाय जि खिला एबा खाथि बेयो माने गेस सेंसिन एबा
उम्म।
गो बासिन जायो आरो ना नोंथां।
उम
जेराव ओ बेयो माने ओ ना गिदिरनि थाखायल' आरो नोंथां। औ माने बे खखानिसै औ। बारिनि माने बेयाव माने बेयाव
बारफिननो हायाना बाहाय नाया।
ओहो बारफिननाया बेबो खखा महरनिनो औ। बिब्दिनो माने बेयाव माथ्र' ना गोदोराल' नां थायो आरो ना नोंथां।
उम्म उम्म। माने फिसाफ्रा गलाङो नामा?
औ फिसाफ्रा फिसाफ्रा फिसाफ्रा गलाङो आरोना।
औ बेयो माजों बानायनाय जायो नोंथां?
औ बे औ हायो हागोन नोंथां बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो नाथाय बेखौ खखा बायदि बानायनाय जाया। ओ जोंहा खखाखौ जोंहा औवा बुरखा एबा औवा माखाल बायदिनिफ्राय बानायनाय जायो नङा होमबा? औ जायखौ जोङो औवा औवानि ससे थुख्राखौ जोंहा बेखौनो जोंहा दानखावनानै बाननाय जायो नङा होमबा थां औ बिब्दिनो जोंहा जे आं बुंलांनाय जे खाखि
उम्म।
बेखौ माने ओ एक ओ जोंहा सिं खावनानै ओ फिसा फिसा जोंहा खाथि एबा खिला बानायनाय जाखायो आरो नोंथां। औ बेखौ माने जोंहा ओ गोबाङाव रेब बा गेसें महरै जोंहा बेखौ लानानै जोंहा